हेल'!
खोनादों ना नों औ खोनादों नोंथां।
अ दे खोनादों नोंथां दे दे गोजोन फुंबिलि नोंथां।
ओं गोजोन फुंबिलि नोंथां नोंथांनिसिमबो।
ओं बे समाव नोंथां खबरफोरा माबायदि?
खबराथ' एसे मोजाङानो नोंथां ओं दा नोंथाङा आंखौ कल खालामनायनि जाहोनखौसो आङो मोनथिनो लुबैदोंमोन आरो नोंथां?
ओ ओ ओ बे समाव नोंथांखौ आङो कल खालामनाय जाहानो जाबाय जे मोनसे बिसय लानानै नोंथांजों सावरायनो सानबाय आरो नोंथाङा बे समाव सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
दे होमब्ला जोङो मोनसे बिसय लानानै सावरायनो फिथाइ सामथाइ जानानै जोङो देहायाव मोननाय माखासे मा होनो बेनिफिटस मुलाम्फानि बागै जों रायलायनो ना?
औ औ जायो नोंथां।
दा जेरै फिथाइ सामथाइ होनो थाङोबाथ' गोबां बेबायदि फिथाइ सामथाय दङ नंगौना नङा?
औ औ।
गोबां फिथाइ सामथाइ दोङो बेगर गोनां बेगर गैयै फिथाइफोर दोङो। गोथां जाजानायबो दोङो गोमोन जाजानायबो दोङो गोबां बेबायदि फिथाइफोर दोङो।
औ।
आरो जिहेथु दायो गोलोम बोथोर नंगौना नङा दा गोलोम बोथोराव गरम बोथोराव मा बांसिन एभेलेबेल दिनै जोंनि गामिफोराव लामा दब्राफोराव मोननाय फिथाइफोर होननो थाङोबा आनार'स, खान्थाल, थाइजौ, लिथुखु बेबायदिनो वाटार मिलन बेबायदि गोबां फिथाइफोर दङ ड्रेगन फ्रुइटसफोर दोङो।
औ।
गोबां बेबायदि मोजां मोजां फिथाइफोर दोङो जों मा बेफोर फिथाइखौबो जोंङो जानो हायो आरो मानो होनबा जोंनि देहायाव माखासे देहाखौ जोङो गोग्गोम गोग्गो लाखि बेनि थाखाय माखासे बेबायदि भिटामिनफोर, निउट्रिसनफोर, प्रटिनफोर नांगौ जायो। आरो जोङो माखासे प्रटिनफोरखौ जोङो गोबां गासै जानाय लोंनायावनो जों मोननो हाजोबा ओंख्रि ओंखाम जों मोननो हाजोबा नाथाय मा जोङो फिथाइ सामथायावबो बांसिन बेबायदि प्रटिनफोरफोरखौ माबाफोरफोरखौ जोङो भिटामिनफोरफोरखौ मोननो हायो आरो।
औ।
जेरै गोबां बेबायदि भिटामिनफोर दङ ए भिटामिन, बि भिटामिन बेफोरबायदि गोबां भि भिटामिनफोरखौ जोङो मा फिथाइ सामथाइनिफ्रायबो मोननो हायो।
औ।
मानो होनबा उदाहरन सुरुपै दिनै गोबां बेबायदि फिथाइफोर दोङो फिथाइनि मादावनो मा जोंनि देहानि माखासे नांगौ नांगौखौ सुफुङो मानो होनबा दिनै वाटारमेलन जों मोननो हायो। दिनै गोलोम बोथोराव गरम बोथोराव वाटार मेलनखौ जों मि मिथिनो हायो जे वाटारमिलनाव बहुद बेबायदि मा होनो आइरन दोङो।
औ।
लोगोसे आइरन थानायजों लोगोसे वाटार मिलनाव मा दोंफायो माखासे बेबायदि गोबां मा होनो दैनि मात्राया बारा।
औ
दिनै जों बेफोरखौबो जानो हायो मानो होनबा दिनै गरम बोथोराव जोङो मा जालाङो मा होनो दिहाइद्रेसन जालाङो जोङो मे ङो जों मा होनो ससे थाबायबानो बेबायदिनो गोलोमलाङो। जोङो आरो मा होनो दुरबल जालाङो अब्ला बै समाव जोङो मा खालामनो हायो वाटारमेलनफोरखौ जानानैबो जोङो जोंनि देहाखौ दसेबाबो जोङो मा होनो बेबायदि गांनायफोरनिफ्राय मेंनायफोरनिफ्राय गुदुं गरम मोननायफोरनिफ्राय जोङो मा रिलिफ खालामना लाखिनो हायो
औ
आरो आरो बेबायदिनो फिथाइफोर दंबावो थाइबेंफोर थाइबेङाबो बुहुद बेबायदि दैनि माबायानो मा होनो पारसेन्टानो थाइबेंआवबो बारा
औ
आरो जोङो मिथिनो मोनो जे थाइबेंखौ जानानै केबल देहायाव मा होनो दै मानो गुसु खालामनायल' नङा नाथाय गोबां बेबायदि डक्टरफोरा होनो एक्सपार्टफोरा होनो जे मा जायफ्रा नेप्रलजिस्ट किडनि डक्टर बे नेप्रलजिस्टफोरा होनो जे किडनिखौ मा होनो फिल्टार खालामनायनि मेइन बेबायदि फिथाइआनो जाबाय मैगंआनो जाबाय थाइबेंखौ होनो
औ औ
आरो आंनि लोगो सासे नेप्रल'जिस्ट बेमाराव बेबो डक्टरनाव थांदोंमोन किडनि प्रब्लेम जाना अब्ला बेखौबो थाइबेंखौ होनदों जे गोथांबाबो मैगं संनानैबाबो थाइबेंखौ हदायबो जाबाय था बेबायदि होननानै बे बेखौ साजेस्ट खालामदोंमोन
औ औ
आरो जों मिथिनो हायो बेनिफ्राय थाइबेंआबो जोंनि देहायाव गोबां बेबायदिनो हेफाजाब खालामो
औ
आरो बुंनो थाङोबा दिनै बेबायदि ड्रागन फ्रुइटफोर आरो बेबायदिनो ब्लेक ग्रेपसफोर बेफोराव गोबां बेबायदि आइर'नफोर थायो थारमाने माखासे माखासे मानसिनि देहायाव गोबाङानो बेबायदि मा होनो भुगिनानै नाथाय जे एनिमिया प्रब्लेमाव जाय मानसिहा माने गले गले थैनि माने आंखाल जाबाय थायो
औ
बेफोर मानसिफोरा हायोबा माने बेबायदिनो ड्रेगन फ्रुइटफोरफोरखौ ब्लेक ग्रेप्सफोरफोरखौ गोबां बेबायदि माबाफोर मा होनो आइर'न गोनां फिथाइफोरखौ जों जानो हायो जेमन बेफोरखौ जानानै जोङो मा जोंनि देहाखौ जोङो थाजिम आरो गोग्गो लाखिनो हायो आरो
औ
दिनै बेबायदिनो दंबावो मुदुफुल फिथाइ मुदुफुल फिथाइआथ' जोंनि गामि ओनसोलाव बुहुद एभेलेबेल आरो मुदफुल फिथाइआव बेबायदि मोनसे गुन दोङो जे मा उदै खालियाव जुदि गोमोन मुदुफुल फिथाइखौ जुदि जों हदायबो नियमियाहाय जुदि नरमेलि बाहायोबा जोंनि माखासे गेस्ट्रिक प्रब्लेमफोरफोरखौ गेसफोरफोरखौ मा बे मुदुफुल फिथाइआ गोजान खालामनो हायो होननानै जों मिथिनो हायो
औ औ
बेनिखायनो जों हायोबा गोबां बेबायदि फिथाइ सामथायफोरखौबो जों जानांगौ मानो होनबा फिथाइ सामथायावबो गोबां बेबायदि बोलोफोर दोङो आरो दिनै दिनाथ' मा होनगोन गोबां बेबायदि एडभान्स दिन जोङो गोबां समावनो जुदि सोरबाया जुदि फिथाइ सामथाइफोरखौ जुदि डाइरेक्ट अरनानै जुदि खुगाजों सावस्रुमनानै जानो बायोबा माखासे मा फिथाइनि रसफोरखौबो जोंङो जुइस हिसाबै लानो हानाय फेसिलिटिफोर दोङो जेरै मिक्सारफोरखौ ग्रेन्दारफोराव जोंङो मा इयाव मोनसे नङा मा होनो अनेक रोखोमनि फिथाइ जेरै थालिर थाइसे थाइजौ थाइसे बेबायदिनो मा होनो आंगुर होनानै आपेल सिथासे होनानै वाटारमेलनखौबो एसे होनानै बेबायदि माने कालेक्ट खालामनानै जोंङो मा मिक्सार माबायाव जुस बानायनानैबो जोंङो बाहायनो हायो।
औ।
आरो बेफोरबायदि बाहायनायनि गेजेरजों मा जोंनि देहायाव मोनसे नांगौ बेबायदि देहा गोहो बोलोखौ मोननो हायो आरो। आरो लोगोसे जों हायोबा जोंङो गावगनि न'आवनो गामि ओनसोलाव मा होनो बेबायदि फिथाइ होग्रा बे दंफांफोरखौ बायनानै जानाया साबसिन होनो सानो आंङो। बजाराव जिफोर मोनो बिनिख्रुइ जोंनि गामियाव मोननाय फिथाइफोरा बुहुद फ्रेस आरो ने चारेलि बोथोर बोथोराव थायनाय आरो बोथोराव मोननाय बेबायदि ताजा फ्रेस फिथाइफोरखौ जानाया जोंनि थाखाय मोजां होननानै सानो आरो।
औ।
अब्ला बे समाव नोंथाङाथ' फिथाइ जानो मोजां मोनो।
औ औ।
अ अब्ला बे समाव नोंथाङाबा फंनैसो होननो हागोन नामा फिथाइ जानाय फिथाइ साम थाइ जानायनि सायाव।
औ हागोन नोंथां दा नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांखाबाय जे जोंहा माबा मोनसे बेमार एबा बेराम जायोब्ला जोनि फिथाइ सामथायाइ जानायनि गेजेरजोंबो जोंङो फाहामनो हायो। दा गुबैयै जेरै जोंहा सुगार बेमार बुङो। जाय जों गोदै बुस्थुखौ जानो हाया अब्ला बै सुगार बेराम जानायाव जोंङो जे गोदै मोनसे फिथाइ दङ जायखौ जोंङो ड्रेगन फ्रुइद होनो नों नोंथाङा मिथिखागौ दा जों ड्रेगन फ्रुइटखौ जोंङो जे जोंहा सुगार बेमार जायोब्लाबो जों बेखौ जानो हायो। जे ड्रेगन फिथाइआ गोदै नाथाय बियो माने सुगार बेरामखौ एसेबां बियो खहा खालामा माने। जाजायो जोंनि दा बिनि जोहैबो जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ दङ जेरै गोखा गोखै। बायदिसिना रोखोमनि जेरै दा गोलोम बोथोराव जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय दहायनो थाइजौ खान्थाल बायदिसिना रोखोमनि दा बेनि गेजेरावनो जों बर' गामियाव माने न'फ्रोमावबो माने खान्थाल थाइजौ बिब्दि थानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा जेरै गरम गरम जायोब्ला जों जेरै थाइजौखौ ओ दस्था एबा बिदिनो लानानै जोंङो फानलौ संख्रि होनानै जों हाना जायो। दा बिदिनो
ओ
ओ फोथारफोराव जेरै दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय नोंथां दा जोंहा दा बै माइ गायनायाव जोंहा ओ बिराद ओंखाम उखैयो आरो दा ओंखामखौ जों समजों लोगोसे जानायनि सिगां जों माने खायसेखौ नुयो जे जोंनि गामिफोराव जे खान्थाल थाइजौ बेफोर खौ माने जाग्रोयो आरो जे देहाया एसे बोलो दा नोंथाङा बुंनांगौ दहायनो जे थाइबें बे थाइबेंआबो गोबां जोंनि थाखाय हेफाजाबै नाथाय बुंनो थाङोब्ला जे जेरै जोंहा गगा मोननाय जे खर' सानाय बायदिसिना जायोब्ला जों माने बैफोर ओ थान्दा एबा फिथाइ सामथाइखौ जों जानो हाया। जेरै जोङो थाइबेंखो जोङो ओ गगा मोननाय समाव जों जायोब्ला माने बियो जोंखौ गोबां खहा खालामसिनगोन। मानोना बियो गुसु दा बोथोरा गरम नालाय जों माने बांद्राय ओ थान्दा थान्दा फिथाइखौ जों जानो हाया जेरै ओ आपेल बिबो देहानि थाखाय मोजां नाथाय जोंनि देहानि लोगोजोंसो बियो माने जोंनि थाखाय ओ मुलाम्फा जागोन जेरै जोंहा जुदि बिब्दि ओ सुगार बेराम जायोब्ला बिब्दि जों बेसादखौ जानोनो हाया जेरै आपेल आंगुर बायदिसिना फिथाइफोरखौ जोङो जानो हाया नोंथां दा बेफोरबो माने ओ मानसिनि देहानि लोगोजेसो माने सोनारो आरो ओ दा लिसुफोराबो माने गोबां बिदिनो आरो दा जों बुंनो थाङोब्लाबो जोबा आरो फिथाइ सामथाइनि बागै दा ओ जेरै जोंनि बर' गामिफोराव बांसिन आं दानि बुंलांखाबाय खान्थाल थाइजौ दा बेनि अनगायैबो जेरै आनारस दा बै आनारसफोरनि बागान खालामनानै जे जोंनि ओ आ-आबादारिफोरा जे बेफोरखौ फाननानै माने गोबां रां खामायगासिनो आरो नोंथां जेरै ड्रेगन फ्रुइट दा बै बिफांफोरखौ माने बिगाब्रै बिगाबा जुदि जोङो गायनानै जों बेखौ ओ गायनो हायोब्ला अब्ला बियो माने ओ बोसोरनै एबा बोसोरथामनि गेजेरावनो बियो फिथाइ थायनायनि लामायाव फैगोन आरो
उम उम उम
फिथाइ थायगोन ना अब्ला बियो माने बोसोरसेयावनो खनथाम खनब्रै थायो आरो दा जुदि बिगाब्रै जुदि जों गायबाय दा गायखांनानै जुदि खनसे फिथाइ थाइनायावनो माने जोंहा गोबां रां मोनो जेरै जोङो खनसे फिथाइ बिब्दि थाइनायावनो माने जों जेरै ओ ओ से लाख एबा बिब्दिनो गोबां जों नुनो मोनदों आरो जोङो बिब्दिनो रां खामायगासिनो जे फिथाइ सामथाइ जोङो फाननानैबो जों गोबां रां खामायनो हायो जेरै जोंनि न'फोराव थानाय ओ खान्थालफोरखौबो जों माने हाथाय बाजाराव फाननायखौ नुबोगासिनो दङ। दा बिब्दिनो जेरै थाइजौफोरखौबो जों मोनो नाथाय थाइजौ फिथाइयाबो गोबां रोखोमनि दङ जेरै फिसानिफ्राय गेदेर एबा गोखैनिफ्राय लानानै गोदै। बिबदि गोबां
दा जेरै आं दहाय बुंलांखाबाय जे ड्रेगन फ्रुइट बेखौ जोङो गायनानै लानो हायोब्ला माने खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो जेरै जोङो फिथाइ सामथाइनि अनगा जेरै ओ बर' बर' ए बा गुबुन हारिफोरा माने गयफोर गायनाय नुयो आरो फिथाइ सामथाइनि अनगा नाथाय बैफोर बिफांफोरखौ गायोब्ला माने गोबां सम नांगौ जेरै स्नि बोसोर दाइन बोसोर बिब्दि नांगौ। नाथाय जोंहा फिथाइ सामथाइनि बिफां गायना लानो हायोब्ला माने गोबां। मोजां आरो जेरै ओ-खम समनि मादावनो बिब्दि जानाया जेरै आंगुर। आरो बेनि गेजेराव दङ जेरै थाइबें नोंथाङा बुंनो हाबाय। थाइबें आरो बेनि उनाव दङ जेरै गोबां दङ आरो बि बिदिनो जोङो खम समनि मादावनो गोबां फिथाइ होनायखौ। दा जेरै ओ-जोङो। खायसे सुबुङा जुदि एसे। देहानि एबा एसे लोरबां मोनोब्ला माने। जों जेरै ओ-आफेल आंगुरफोरखौ जायोब्ला एसे बोलो मोनो होननानै दा बिब्दिनो आरो जोंनि देहाखौबो। ओ-बै फिथाइ सामथाइनि गेजेरजों जोङो माने प्रटिन मोननो होनो हायो आरो।
उम उम उम।